औ खोनादों। औ औ दे नोंथांआनो जागायगोरदो
औ बर'फोरनि ओ जानाय दोरोङारि जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्लाथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा नाहा मैहा थांनानै बा साम' खांख्राइ ओ ओ हमहैनानै जाग्रा मोनसे ओ मोनसे रोखोमनि हारि।
औ
गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ बर' हारियाव बा बर' समाजाव साम' खांख्राय जानाय हुदाया दङ आरो आथिखालावबो दङ होननानै माने जों मिथिना मोनो ओ बेबायदिनो बर' फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनाय होननानै बुङो। अब्ला जों साम' खांख्राइनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौबो मोननो हायो औ औ बेबादिनो जेब्ला ओ बर'फोरा ओ गावसोरनि नांगौ जानाय बा जानाय लोंनायखौ माने बिसोर गावसोर नो मिथिंगायावनो थानानै मिथिंगानिफ्रायनो ओ बुथुमनानै लायोमोन जेराव बिसोरो मिथिंगानि सायावनो सोनारनानै रायजोखौ जायोमोन नालाय अ बेबादिनो बिसोरो माने गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगाखौनो माने गावसोरनि थाग्रा थिलि हिसाबै लानानै संसारखौ माने जाबोयोमोन आरो अ बिसोरो दैज्लां बोथोरनि समाव ओ ना ओ ना बायदिसिना ना खांख्राइ साम' बायदिसिनाखौ बिसोरो हाथाय बाजाराव फान थिङालासि बायथिङालासिनो ओ बिसोरो गावसोरनो थांनानै बा बायदिसिना मुवा बेसाद लानानै ओ बिसोरो ओ माने गावसोरनो थांनानै ओ हमनानै लाबोयोमोन आरो गावसोरनि लुबैनाय बादियै बिसोर बिसोरो संनानै जायोमोन ओ बे फोरनि अनगायैबो बिसोरो आरोबाव ओ ना मैहुरनि अनगायैबो आरोबाव बायदिसिना मैगं खानानै ओ बायदिसिना मैगं जानायखौबो जों मोननो हायो औ बेफोरनि गेजेराव ओ गोदो गोदाय ओ बर' समाजा बा बर' हारि हारिया मैगं खानानै जाग्रा हारि हिसाबै बिसोरो गावसोरनि नांगौ जानाय मैगंखौबो गावसोरनो माने ज' ज'यै थांनानै खानानै लायोमोन आरो औ बेबादिनो बिसोरो माने गावसोर बिसोरनि नांगौखौ सुफुंङो औ। ओ बेबायाददिनो बिसोरो बेनि अनगायैबो आथिखालाव बेफोरखौ नोजोर होयोब्ला नुनो मोनोदि एसे सोलायबोनायखौ नुनो मोननाय जायो ओ जेरैबायदिहाय बिसोरो गावसोरनि नांगौ बादियै नांगौ आंखाल खौल' सुफुङालासेनो बिसोर बा जा जानाय लोंनायनि आंखालखौल' सुफुङा लासिनो बिसोरो बैफोरबादिनो मैगं ओ न नाहा मैहा थांनानै बेफोरखौ लाबोनानै आथिखालाव हाथाय बाजाराव फानथिं फाननानैबो गावसोर न'खरखौ सुंथानायखौबो मोननो हायो। औ औ बेबादिनो बिसोरो आरोबाव माने रांखावरि खामायनानै गावनि न'खरखौ ओ सुफुंनायखौबो मोननो हायो जेराव बिसोरो ओ रावनिबो सायाव सोनारालासिनो माने गावसोरनो ओ थांनानै ओ गावसोरनो ओ रां खामायनानै गावनि आंखालखौ सुफुङो न'खरखौ सुफुङो ओ बेबादिखौबो मोननो हायो। औ नोंथांनि बादिब्ला आथिखालाव बेफोरबादि ना ओ बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायाव माबा फोर सोलायनायफोरखौ नुदों नामा एसे फोरमायथिना होनो हागोन नामा?
होनब्लाथाय जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो माखासे ओ जाग्रा आदार खौ नुनो मोनो जोंनि हारिनि गेजेराव जोंनि ओ आजै आजौमोना जेनेबा गोदो गोदाय ओ दोरोङारि जानाय लोंनाय होनोब्लाथाय माखासे ओ हांनानै जानाय बा रुनानै जानाय ओ खारदैजों जानाय बे फोरबायदिखौ नुनो मोनो। जायनि गेजेरजों जेनेबा जोंहा औ बांद्राय माने मस्ला मस्लि थाव बाहायनायखौ नुनो मोनामोन गोदो गो दाय ओ आरो आथिखालाव जेनेबा जोङो गोदो गोदायनि सं दोरोङारि बे संनाय खावनाय बा जानाय लोंनाय नि औ बेफोरखौ नायोबा माने दायो इसे सोलायनायखौ नुनो मोनो मानो होनब्ला जोंहा गोदो औ गोदो नारजि ओंख्रि संनोब्ला ओ गोदो गोदायो अराव सङोमोन संनानै जेनेबा ओ ओ सारायाव संनानै ओ बेखौ गोदौ होबाय थानानै बिदिनो गिलि माने गलि होनायखौ नुयो नुनो मोनोमोन। नाथाय आथि खालाव बै नारजि खौ गिबियावनो सारायाव बा ओ कुकाराव होनानै ओ सारायाव गुदुं खालाम लामनानै माने सिख्रेबनानै लाग्रोनायखौ नुनो मोनो सोरबाया कुकाराव रुग्रोनानै लायो। बेफोरबायदिनो जेनेबा
औ नंगौ।
जोंनि संनाया अदबआ सोलायनायखौ नुनो मोनो। ओमफ्राय अन ओंख्रि अनला ओंख्रिखौ जोङो गोदो गोदाय थौआव बा ओ ओम साराय गिदिरफोराव संनायखौ नुनो मोनो आरो गुन्दैखौ ओ वालाव बा दिंखियाव बेफोरबायदियाव देनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव बै आ आ औ अन गुन्दैखौ मिक्सार मि सिनाव होनानै आरो इसेल' थ लाथा खालामना नै बा गोदौ अब्ला ओ बै अन गुनदैखौ खौ होनायखौ नुनो मोनो मा जोंहा आथिखालाव माने जोंनि सुबुंफोरा सम आरो थासारिखौ थासारिजों गोरोब माने समनि आंखाल खालनि थाखाय बैफोरबायदि एसे एसे समनि गेजेरावनो जानाय आदबफोरखौ आजावनानै लानायखौ नुनो मोनो आरो। जोङो ओ सिगांनि फ्रायनो खारैखौ बाहायबोदों जायखौ जोङो जेनेबा औ माखासे बै खारैनिफ्राय जों माखासे मुलाम्फाबो मोननो हायो जेब्ला। जोंनि मोदोमाव मालाबा समाव ओ मानलु मानला जायो अब्ला। बेैै मानलु मानलाया जायोब्ला बे खारदैखौ लागाय गायनानै मोन दोमाव लागायनानै लायोबा बे मा फोननायनिफ्राय एसेयाबाबो आराम मोननो हायो होननानै जेनेबा जोङो
औ।
ओम साननानै बाहायो नोंगौ बियो ओ माने बै देहानि माननायखौ एसे मोजांबो जाहोयो। अब्ला जोङो दोरोङारि जानाय ओ जानाय लोंनायनि गेजेरजोंनो जोङो माखासे देहायारि बा ओ जोंनि देहायाव जानाय माखासे बेमार आजार बेफोरो माने बेफोरनिफ्राय जों एसे रैखा मोननो हायो ओ जाय खौ जोङो ओ मिथिंगानि फ्राय मोननाय माखासे ओ मस्ला मस्लि बेफोरखौ बाहायनानैसो जोङो दोरोङारि जानाय लोंनायखौ ओ संनाय जायो बा बानायनाय जायो ओ ना थाय जेनेबा जोङो ओ दोरोङारि जानाय लोंनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि हारिखौ फोथांनानै लाखियो। जोंनि ओ जोंनि जानाय लोंनायनि गेजेरजों जोंनो जोंनि हारिनि सिनायथिया माने गुबुननि सिगाङाव नुजाथियो। जायखौ जोङो माने गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोदों आरो दाबो बाहायबोगासिनो बेखौ इयुननि समावबो जोङो ओ बा बाय थालांगोन आरो जोंनि दानि ओ दायो जेनेबा जोंनि दोरोङारि माखासे जानाय लोंनाय बा ओ मुवा बेसादफोरा ओ जि आइ टेक बो मोननो हाबाय ओ जायखौ जोङो बुहुमाव सुंदरबाराव सिनायथि होनो हाबाय बियो मोनसे बर' हारिनि जाग्रा मुवा होननानै जाय खौ जोङो गावनि होननानै बुंनो हायो। बिदिनो दोरोङारि जानाय लोंनायनि गेजेरजोंनो जोङो दायो गाव ओ माखासे ओ मुलाम्फा फोरखौबो मोननो हानायखौ नुनो मोनसै। थिग बिदिनो औ। औ जोङो दोरोङारि जानाय लोंनायनि गेजेर जोंनो जेनेबा जोंनि ओ गोदो गोदायवनिफ्राय नाहा मैहा थांनानै जानाय बेफोर बायदि खान्थियाबो जोंनि गेजेराव नुनो मोनो, बेरखांनायखौ नुनो मोनो। औ। बिदिब्ला औ। औ जों बुंनो हायो जि दोरोङारि जानाय लोंनाया जोंनि हारिनि बा जों सुबुं बर' सुबुं फोरनि जेबो माने खहा लाबोआ आरो बेजों माने मा हासे माइनि मुलाम्फा खौसो जोङो मोननो हायो होननानै सानजा थावना। जायखौ जोङो औ। औ जोंनि जेनेबा दोरोङारि जानाय लोंनाय होनो बाथाय ओ सबायजों दाउ साम'जों सबाय अनलाजों दाउ ओ नारजि जों अमा ओ ना फाम बायदि फोरखौ जोङो मोननो हायो।
औ नंगौ औ बेबादिनो आथिखालावबो माने सं संनाय हुदाखौबो गोदोनि बादि नो दङ अब्लाबो एसे सोलाय बोनायखौबो मोननो हायो जेराव गोदो थाव एसे जेबो बाहाया लासेनो सङोमोन जेराव ओ बे फोरखौ नाथाय आथिखालाव ओ खार खारै मैगं ओ खारै ओंख्रिखौ सङो ब्लाबो औ माने ओ बेयाव होफानाय जा ना बेदर बेफोरखौ माने थावजों एसे एव फ्रामनानै औ लाग्रोनानै सो ओ होनाय खौबो मोननो हायो जेराव ओ आथि खौ गोदान मोनसे संनाय आदब हिसाबै माने ओ बाहायनाय खौबो मोननो हायो ओ जेराव बेफोर खौ बेफोर बारि बाहायनानै जायोब्ला एसे थावनाय बो मोनो होननानै बा बेफोरखौ बाहायनो लानाय जादों जेराव ओ गुबुन फोराबो ओ बेफोर बादि सङो नालाय बेफोरनि फ्रायनो नुनानै एसे एनै माने जोंनि हारियावबो ओ एसे एनै हाब फादेर नायखौबो मोननो हायो। औ बेफोर बेफोर बादिनो ओ नोंथाङा बुंलांनाय बादि जेरै बादिहाय नाफाम बेफोरो माने ओ मुलुगनि दरबाराव ओ मासि मोननाय बा सिनायजानाय लोगो लोगोनो आथिखालाव बेफोरबायदि बरनि धोरोमारि जा जानाय लोंनाय बेफोरो माने बयजोंबो सिनाय जानायजों लोगोसे आथिखालाव बेफोरो ओंख्रिफोरखौ बा मैगंफोरखौ ओ गुबुन हारिनि जा सुबुं फोराबो ओ जानो हमनायखौबो मोननो हायो जेराव ओ बिसोरो ओ बेफोर मैगं होननानै बैफोर ओंख्रिफोरखौ मुं खोनायोब्लानो माने जानो लुबैनाय बे फोरखौबो मोननो हायो जेराव ओ बिसो बेफ बेफोरबायादि अनसाय जानायनि थाखायनो। बरफोरनि जा गोदोनि। दोरोङारि जा गाव जौगासिननाय मानसिखौ। बो मोननो हादों हायो आरो।
औ नंगौ।
औ
जोंहा लोंनायनि गेजेराव ओ जोंहा जौ। जौ बेफोरो माने मुलुग दंबार। ओ दरबाराव सिनायथि मोननो हाबाय। ओ औ अब्ला जोंहा समाबो जादोबाय औ-औ-औ दे बिदिब्ला औ-औ